औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथांखौ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
ओ नोंथांनिसिमबो।
औ ओ आंनो औ आं नों खौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं एसे दावबायनाय नि सोमोन्दै सुंदयै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन सावरायजागोन।
ओ औ औथां बिदिनो जोंना दावबायनाय होनोब्ला न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांनानै गुबुन मोनसे जायगायाव मिथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिहैनाय रोङि खामानिफोरखौ रोंहैनाय गोबां गियान आरजिना लाबोनाय बेफोरखौनो जोंना दावबायनाय होनो ना नोंथां? औ औ औ नोंथाङा औ नोंथाङा दावबायना मोजां मोनो ना मोना नोंथां?
औ मोनो नंगौ जोबोरैनो मोजां दा दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' गोबां आ रोखोमनि जाहैयो नंगौना आ खायफाबा ओ सोलों थायाइनि थाखाय एबा माखासे गियान मोननो थाखायबो जोङो हान्थियो एबा दावबायो। बेजों लोगोसे जोङो मालाबानि समाव जोङो जेब्ला आ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो बांसिनानो गावबा गावनि खामानियाव ओ मुखुब जानानै थायो अब्ला जोङो माब्लाबा जुदि सम मोनोब्ला जों सम गोरोबलायनानै जोंनि लोगोफोरजों बा नखरनि सोद्रोमाफोरजों बिदिनो ओ बेरायनो ननिफ्राय एसे जानगाराव जोङो ओंखारलाङो आ जोंनि गोसोखौ एसे मोजां मोनहोनो थाखाय बा आ गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय बा खरखौ एसे ओ गुसु खालामनो थाखाय खाय जोङो जोङो जोंनि ननि फ्राय इसे जानगाराव बिदिनो मिथिंगानि बिखायाव थाङो जोङो जों माखासे गारि गुरानिफ्राय आ से बायजोआव थांनो लुबैयो दा बेयाव थांनानै जों माखा खासे आ नुथाइफोरखौ नुनानै माखासे गोजोननाय फोरखौबो लानो हायो। आ दा बिदिनो आंबो खारैनो मोजां मोनो बिदिनो दावबायनानै बा हान्थिनानै ओ गावनि ओ लोगोफोरजों बिदिनो सम मोनोब्ला बेरायनो मोजां मोनो आंङो। ओ आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुब लैयो औ नोंथांमोननि ओ सोलाव आ बिदिनो बेरायथावना बा एबा आ दावबायथावना ओनसोलफोर दङ नामा एसे फोरमायजागोन नोंथाङा
औ नोंथां औ दावबायथावना जायगा होनोब्ला जोंनाव दा ओरै ओ थिनाव थानाय जायगाया जाहैबाय कुकि दङ दारागाव दङ बेनि अनगायैबो मानास हादरारि हाग्रामा दं आरो बेनि अनगायैबो जोंनि
औ
सिनाव थानाय गुबु हादोर भुटान बेवहायबो जोङो दाव बायनो थांनो हायो नोंथां। औ बेनिफ्राय जोंङो सो ओ मानास बायदि हा जोबोर मोजां मो नो आरो नोंथां मानो होननानै बुङोबा जोङो
अ
बेजों लोगोसे मिथिफेरि बाथ्राखौ मोनथिनो मोनो नुफेरि बेसाद फोरखौ नुनो मोनो जे हाय जोङो थांबा गोबबां जिब जुनारजों लोगोसे गोबबां दावमा दावजफोरखौबो नुनो बेजों लोग से गुबुन दावबायारिफोर नायनाय फैनाय बेफोरखौबो नुनो मोनो नोंथां।
औ औ औ अ
मैदेर गा मैदेर गान्दा दउराय ओ बेफोरबायदि गोबां जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो नोंथां
बिदिब्ला ओ मानास औ औ नोंथां ओ बिदिब्ला ओ नों औ मालाबा जुदि सम मोनोबा बा सुबिदा मोनोब्ला आंबो बै ओ बे मानास हाग्रामायाव थांनो लुबैयो नोंथांनिफ्राय खोनाबाय जे जोबोर बिदिनो ओ गोबां ओ जिब जुनारफोर बा उम बायदिसिना बिफां लाइफां बिदि नुनो मोननाय जायो ओ बेखौ नोंथांनि फ्राय मिनथिबाय ओ जोबोरैनो गोजो
औ